हेल' औ खोनादोंना नों थां औ औ खोनादोंना नोंथां? औ औ खोनादों दे औ अब्ला गिबियावनो अ दङ दासो मोनानि साहा लोंखांदों। हेलौ
औ
औ अब्ला गिबियावनो खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
दा अ गिबियावनो आंनिफ्राय अ अब्ला गिबियावनो आंनिफ्राय नोंथांनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय मोनाबिलिनि।
औ औ
आ आङो नोंथांनिसिम कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय ओ आं नोंथां जों सम दङबोला नोंथांनि आखाइयाव एसे जोंनि ओ आबादनि सायाव सावरायलायनो होननानैसो आं नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां दैज्लां बोथोराव जोङो मा बोरैहाय आबाद मावनाय जायो ओ मेसें बोथोरावहाय। मा मा आबाद मावनाय जायो आरो दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो बेनि सोमोन दै।
ओम
अ अब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथिं नोंथांमोननि जायगायावहाय माबोरैहाय आबाद मावनाय जायो आरो मा मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव।
अ होननो हागोन आ आबाद होनब्लाथ' दा मावबाय थागासिनो बोथोरानो जागासिनो। दैज्लां बोथोर। जों दैज्लां बोथोराव फार्स्ट आव हालेवनानै लाबाय
औ
खोथिया फोनो थाखाय फार्स्टाव जोङो माइखौ सोमनानै लाबाय खोथिया फोनो थाखाय सोमबाय बिनिफाय हालफोरखौ एवनानै लाबाय हाल एवनानै जों खोथियाखौ फोनाय जाहैबाय बेनिफ्राय साननैसोनि उनाव गायनो जाबाथाय आरो माखासे हाफोरखौ फोमोननानै लाबाय हाफोरखौ फोमोन नानै लानानै जों खोथियाखौ फोनाय जायो बेनिफ्राय खोथियाखौ फुनानै जोङो हाफोरखौ मोजां मोनहोबाय नालाय जों गायनो हायो। गायबाय गायनानै बिदिनो मास मोनथाम ना मास मोनब्रैनि उनाव जोङो माइखौ मोनबाथाय हानो हायो बेनिफाय हा हाखांनानै जोङो माइफोरखौ मारा नायो। इदिनो बेनिफ्राय माइ फोरा जाहैबाय माइफोरनि मुङा बिदिनो बिहारि रन्जित
औ
आरो माइमा माइ माइब्रा जोसा
औ औ औ
ओमफाय बिदिनो बायदि रोखोमनि दं माखासे खौ बारा मोजां मोनथिला मा मा मिथियो बेनि मुंखौ खिन्थानाय जाबाय। ओमफाय नोंथांमोननिथिंजाय माबोरै एसे
औ जोंनिथिंबो दाथ' जेनेबा जोंनि गुबै आबादानो जाहैबाय जोंनिया बे माइयानो नङा होनब्ला नों थां बेनिखायनो दैज्लां बो थोराव आबाद मावनाय होनोब्ला जोंना गिबियावनो मावनाय जायो माइ जायनि थाखायनो जों दा जानानै थांनानै दङ नङा होमब्ला जायनि थाखायनो जोङो जिउखौ बेनि बे माइखौनो जोङो जानानैहाय थांनानै गैया होनब्ला नोंथां बिनि था खायनो आं गिबियावनो माइखौनो बुंग्रोनोसै जोङो दा दैज्लां बोथोराव माइखौनो गायो।
ओ
गिबियावनो जों नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गिबियावनो जोंबो बा ओ गिबियावनो दुब्लिखौहाय जाय जे जाय जायगायावहाय जोङो बे माइनि आबाद खौ मावगोन बे फोथारखौहाय जोङो गिबियावनो नांगोलजों नङाबोला ट्रेक्टरजों बिदिनो एवग्रोनानै लानाय जायो।
औ
औ बिदिनो ओ एवग्रोनानै एवखांनो जेब्ला बे हाया मोनो अब्ला जेनेबा जोङो गिबियावनो जोङो खोथियासो फोग्रोनानै लानांगौ नङा होमब्ला बेनि थाखायनो गिबियावनो जोङो हाया एसे गुरै जानायनि था खाय खनसे बा खननै एवग्रोनानै दोननांगौ होनायनि सिगाङावनो आरो बेनि उनावहाय जोङो माइज्लि होनोना जायखौ जाय माइखौ गायगोन जोङो बेखौहाय गिबियावनो जोङो हरसे बा हरनैनि थाखाय जोङो सो सोमनानै दोननांगौ जायो बेनि उनाव बेखौ जोङो बोखांनांगौ दैनिफ्राय हरनै दोनखांनानै बोखां बोखांनागौ आरो जों बेखौ खौ दाबसे जायगायावहाय मोजाङै गाजा बेरनो थाखाय बोखांनानै दोननो दोननाय जायो थास' बिलाइ नङाब्ला थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय जोङो फोनो जेनेबा जोङो फोनो थांगोन खालि फुङावनो नङाब्ला बेनि सानसे सिगांनो जोङो एसे आरोबाव जाहाथे हाया मोजां जायो गुरै जायो बा गेब्लेजोबो बेनि थाखायनो आरोबाव खेबसे हेवनानै लानाय जायो हाखौ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ लांनानै फोहैनाय जायो आरो बिदिनो मास मोनसेनि उनाव जेब्ला बे रायो अब्लाना जोङो बेखौ फुयो
औ
बेनि उनावहाय फुनानै जोङो जाय जायगायाव माइ गायगोन बेखौबो आरो थिं बे बायदिनो खन्थाम खनब्रै बिदियाव लागै मोजाङै हाखौ एवनानै लानांगौ बेनि उनावहाय जोङो बे खोथियाखौ फुनानै बेयावहाय जोङो गायनाय जायो आरो थिग बेफोरबायदिनो जोंबो गायनाय जायो जेरै माइब्रा जोसा रनजित आइजं दा दाथ' गोबां बायदि रोखोमनि माइनि मुं ओंखारदों नङा होनोमब्ला नों थां बिदिनो दङ अन्जना रन्जना बिदिखौ गायनाय जायो आरो जोंबो आरो माइल' नङा जोंनि जों मैगं थाइगंबो मैगं थाइगंनि आबादबो मावनाय जायो जेरैहाय दा थास'बो गायो आरो बिदिनो दङ मेरला
अब्ला मेसें बोथोरनि मेसें बोथोरावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होलायदो नोंसोरनि जायगायावहाय
मेसें बोथोर
गोजां बोथोराव हाय मेसें बोथोरावथ' गोजां बोथोर गोलैहैयो नालाय
अ गोजां बोथोराव बिदिनो लाइ ला
औ
बेनिफ्राय
लाफा बेसर
अ बेसर मुला
औ औ आलु जोंनि जायगायावबो बे खौनो गायनाय जायो
आलु बेनिफ्राय बिदिनो सिबिंफोर फोयो सोरबा सोरबा बिदिनो सबाइफोर
अ बेफोरखौ माबोरैहाय औ
मा बुंदों नोंथाङा
बिदिनो बेसर सिबिं सबाय नोंहा ओमफफ्राय मानिबा माबा होनो होदों नामा?
औ माबोरैहाय सबखौहाय सबाइनि आबादखौहाय माबोरैहाय मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
खबायनिखौ
औ
होननायखौथ' नुफेराखैमोन होमब्लाबो एसे होनना नायनि र' जेरै जोङो हालफोरखौबो एवनानै लाखानांगोन सबाय फोनोबाबो
औ
इद हालेवनानि हौवाबो जायो बेनिफ्राय सोरबा सोरबाया इदिनो दा माइ माबानायावबो गारनानै होबाबो जायो खोमा? माइ गायनायावबो गारनानै होयोना इदिनो बाव माइ फोनायफ्राव सोरबा सोरबा
औ औ
इदियाव गायबाबो जायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा इदिनो हालेवनानै गारनानै सबाय मायदि लाबोनानै गारनानै होना गारनानै होबानो जायो खोमा?
ओ
मोजां मिथिया आंबो
औ औ अब्ला ओ माने बेखौ माबोरैहाय सबाइखौ ना ना मा खौ गारनानै होनांगौ नोंथां? सबाय
इदिनो औ औ सबायखौ
अ अ
सबाइखौ गारनानै होबाय ओमफाय गारनानै होना इदिनो हाग्राफोरखौ साफा खालामजायो साफा खालामबाथाय साफा खालामाबो जायो उनाव बासि- बासि फुनो हाखायो उनाव फुनानै नानानै सबाय जाबाय आरो जा जाबाय।
औ औ औ अब्ला बेसरनि आबाद मावो ना मावा नोंथांमोननिथिंजाय?
बेसरनि आबादखौथ' मावनाया मावो।
उम
बेसोरखौ इदिनो जों फार्स्टआव हालेवनानै लाबाय हालेवनानै लानानै जों जा बेसर गायनो गोनां बेसर बेगर
औ
बेखौ मोजां हाल फोरफोरखौ एवनानै लानानै हाखौ फोमोननानै लानानै मोजांनो बेखौ गारनानै मोजां गारनानै होसिगोन सारनानै हायाव सारना नै होनानै होमब्लानो जागोन आरो बेसरा
अ
ओमफ्राय ओ देरबाथाय जाजासिगोन जाजानानै उम माखासे सोरबा सोरबाया थावबो बानायसिगोन।
औ औ जेब्ला ओ थावखौ -थावखौ माबोरैहाय माबायो बानायो नोंथां जेब्ला बे खौ फोखांनानै बेखौबो जोङो नानो नांगौ नामा?
थावखौ जों बेसरखौ फुनानै
औ
ओ बेसरखौ फुनानै जेरै बिदिनो बेसर फिथाइफोरा फिथाइसो जायोखोमबा दाना बेसर थाव? फिथाइखौ मेसिनाव माबायो खोमा? सौवौ मेसिनाव सौबाथाय थाव औ फेरेननो उम
औ
फेरनो होनो आरो होमब्लानो थाव जासिगोन।
ओ अब्ला अब्ला बिदिनो होनबा जोंहा समाबो जानानै फैबाय दिनैनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नों
औ नोंथांनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ मिथिनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय जोबोद जोबोद गोजोननायखौ जासिहरबाय। औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन्थों दे अब्ला।